औ नोंथां।
अ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथांनिखौ आंनिखौ खोनाहैदोंना नोंथांनिसिम माथो
अ आदसा खोनानायालाय खोनाफैदों नोंथां नोंथांलाय दालाय मा खालामदों? नोंथाङा दालाय मा खालामदों होनदां।
आं नोंथांङा ओरैनो जास्ट माने ओरैनोसो दङ माने मा होनो देवबार दिनना ओरैनो जिरायलाबायनानैसो दंसैयो दसे सम नोंथाङालाय
आंबो नोंथां बिदिनो बाहेरजों ओरै गामियाव ओंखार ओंखारबोनाय जादों गरमथारलै न'फोराव ओंखायनो आरो देवबार बिदि नना दिनै ओंखायनो दसे सा लोंनानै बेरायफैनाय जादों आरो नोंथाङालाय जानाय लोंनाया जाबायमोन।
नोंथां आं माने जाथ'वाखैनो ना जोंना माने एसे मोनाबाबो सानबाबो एसे लेट जायो माने जों दाथ' साराय दसथा जाबाय माने जानायनि टाइमानो जाबाय जानो हागौ मे आं दसे सम लामायाव फैदों नालाय थिनालिब बिदिनो लोगोफोरजों एसे मबाइल नायफैला बायदों बेयावनो एसे दसे थानानै जाहनोसै आरो। दा नोंथांङा मा जाना फैबाय नामा ओंखाम?
ओंखामथ' जाथ'आखै नोंथां आङो माने आंबो दसे साहा लोंनानैसो बिदिनो गामियाव बेरायफैनाय जादों नोंथाङा आरो नों नोंथाङा दायो एसे समफोर बिजिफोर नामा ना जे नंथ'वा
नोंथां आंथ' जेनेबा बिजिबा बिदि बायदिसिना नङा नोंथाङा आंजों मा सावरायनो नागिरदों बा मा खोथा लाना फैदों सावरायजागोन। जे हायो नोंथाङा आंनि सों बुंहरबानो जागोन दे नोंथां आं फ्रिसो ओरैनोसो दं जेनेबा।
आदसा माने नोंथां आङो आंना टपिकआनो जाबाय मोनसे माने मल आरो जेनेबा हाथाइ बाजार बेफोरनि बारै आरो ना जे जोङो जोङो हाथाय बाजाराव मा मोनो ओमफ्राय बिदिनो मल फोराव जों मा मोनो जोंनो मा खामानियाव होयो। बिसोर मोननैनि बिथोराव मा बेलेग बुस्थु दं बेफोरनि बारै आङो सुंद'यै सावरायनो सांदों आरो जे आं रोङो आं नोंथांनो फोरमायहरनोसै ओमफ्राय जे नोंथाङा रोङो बेखौ अननानै फोरमायहरबानो जाबाय।
औ औ औ
नोंथां आं जेनेबा बुंजेननो सानदों जोंना मल आरो हाथाय बे मोननैाबो एखेआानो होनजायो मानोना जोङो जे बुस्थुजोंनो नांगौ बेखौ जोङो बिसोर मोननैयावनो मोननो हायो जेरै जेनेबा ओ मला जाहै जाहैबाय मोनसे बिल्डिं बिल्डिं गोजौआव जोंना गोबां रोखोम माबा बायदिसिना मोननो हायो जे जोंनो गस्ला नांगौबा जों गस्लाखौ मलावनो मोनगोन आरो आरो इदिनो जों गिदिर गिदिर मलफोराव सिनेमाफोरबो थायो जों इफोराव फिलिम फोरबो नाय नो हायो मान थांनानै बिदिनो जे मलाव ब्रेन्दनि गस्लाफोर फैयो बे ब्रेन्डनि गस्लाफोरखौ जों बायना लाबोनो हायो नाथाय जोङो बेनि दाम दरफोरखौ जों खमायनो हानाय हानो हानो थाङा नाथाय जोङो हाथाय बाजाराव बादेन हाहैयो नाथाय गोदोनि समाव बुंनो थाङोबाथ' गोदोनि समावहाय जोंना मल गैयामोन। मानोना जोंना गोदो इदि एफा इदि डेभलप नङामोन बे बेखायनो जोंना मल बिस्थुफोर गैयामोन जोंना हाथाय बाजारावनो थांनानै खर'सा लायनांगौ जायोमोन। ओमफाय आरो मलाव बुंनो थाङोबा जोंना गोबां रोखोमनि घरि जुथा जोंना सेस बिस्थुखौ बे सिङावनो मोनजोबनो थाङो। जोंना बे उखुम सिङावनो जे जोंनो बायदिसिना नांगौ बेफोरखौ जों सेस मोननो थांजोबो जेरै जों थाव संख्रि बानलु बेफोरखौबाबो बबावबा अबावबा मोननो थाङो आरो बेजों लोगोसे से जोंना हाथायाव बुंनो थाङोबा हाथाइयावहाय जोङो हाथायाव जोंना गुवार जायगा फिल्ड बायदि जोंना जे नाथाय जोंना हाथायाव बिराद दावराव जायो। दावरावजों लोगोसे बिदिनो जोंनो हाथायावबो मा नांगौ जोंनो बेफोरखौबो मोननो थाङो। हाथाया मोनसे फाननो फाननो एबा मोनसे बायनो जोंनो बे बेयाव गोग्लैैयो जे जोङो हाथायाव फाननोबो हायो नाथाय जोङो मल होननायाव जों फाननो हाया मानोबा मलावहाय जे ब्रेन्डनि मालिक बिसोरनि कम्पानिफोरनिफ्राय फैयो। नाथाय जों हाथायाव बुंनो थाङोबा जों फाननोबो हायो जे जोङो बे फाननानै जोङो गावनि संसारखौ जालांनो हायो जों बे जे फैसा मोनगोन बेफोरखौ जोङो बेनिफ्रायनो लाब मुल बिदिनो मुल थाखाखौ दोननानै लाब थाखाजों जों बायफिनलायनानै जोङो हाथायाव जों फाननो हायो जेनेबा बे मोनसे बिजनेस टाइपआव गोलैहोयो ओमफ्राय ओजोंहाय हाथायाव नुनो मोनोखि जोङो खुला खुलि जोंना बारफोरा नांफैनाय जायो नाथाय जोंना मलाव थांबाथ' जोङो बाराहाय जोंना एसि बिदिनो एबा फांखा बेफोरबायदि बिस्थुर नि दङ नाथाय जोंना हाथायाव थांबा जोंना गरम दङ बिदिनो नाथाय जोंना इदिनो माबा दंफां लाइफांनि बार फोरासो जोंनाव नांहैयो ओमफ्राय बिदिनो हाथायाव जों मोननो थाङो मैगं एबा फिथाइ एबा ना बेदर एबा गस्ला बिदिनो जे जोंनो जोंनि सानसेनि दिनाव जोंनो मा बुस्थु नांगौ जों बेफोरखौ सेस हाथथाय बाजारावनो मोनजोबो आरो बेजों लोगोसे जोंना हथायावहाय जोंना बिदिनो दाम दामफोरखौहाय जोङो खमायनोबो हायो नाथाय जोङो मल होननायाव जों हाहैया मानोबा बे मोनसे स्टेनडार्द जायगा आरो हाथायाव जोंना जाहैबाय एसे दावराव दावसि दंजोबो ओमफ्राय जोङो हाथायाव बिदिनो माबा दाम दरखौ जों खमायनो हालायलायो जोङो जे जोंनो दाम बुंदों जों बेनि एसेबाबो खमाव लाबोनो हायो ओमफाय आरो बेजों लोगोसे ओ उम माबा हाथायाव जोंना फ्रेस मालफोरखौ थां मोननो थाङो। जि जोङो जेनेबा ना बेदरखौ जोङो फ्रेस फ्रेस मोनो मानोबा जोङो हाथायावहाय माने दिनै दिन जेनेबा जोंना जोंनि बिजोंथ' देवबाराव जायो ओंखायनो ओ जोंना जेनेबा हाथायावहाय जोंना दिनै अमा बुथारगोन बेफोरबायदि माने जोंना फ्रेस फ्रेस जाजोबो सेस बुस्थुफोरानो नाथाय माबाफोरावहाय मलफोरावहाय जोंना एथ'बांबो फ्रेस मोना जे जोंनो नांगौ बायदि जोंनो बांसिन जे हां गैया माने जे बुस्थुआ माने माबा बिदिनो हां माने दं जोङो मैगं थाइगंखौ बांद्राय नुनो थाङा हाथायाव जे जों गस्ला बां गस्ला घरि जुथा बिदिनो ससमा थफि बेफोरखौ जों बांसिन नुनो थाङो। जे जोंना बेयावहाय गिदिर गिदिर मलावहाय जोंना ओरै मबाइल सबाइलबो फाननाय जायो जे जों मबाइलखौबो बनायनो हायो जोंना गोबां गिदिर गिदिर मलफोर दङ जोङो बुंनो थाङोबाथ' जोंनि साइदजोंबो गोबां मलानो दं होनजायो जे जों बे मल फोराव जों बायदिसिना बायनानै जोंनो मा नांगौ मा नाङा जों सेस बे मलावनो मोनजोबो ओमफाय
औ
ओ जोंना मलाव बुंनो थाङोबा जोंना दामफोरा बांसिन जायो। जे जोङो माबा हाथायनियाव जे जोङो माल बुस्थुफोरखौ बायो बेफोरावहाय जोंना दामफोरा खम जायो ना थाय जोंना मलाव बुंनो थाङोबाथ' दामफोरा गोबां गोबां गोबाङानो दं मल फोराव जोंना आरो मलफोराव जों गोबां सिनेमाफोरबो नाय नायज्लायनो हायो लोगोफोरखौ लानानै। बेफोरनिसै माने बिथाङा आंना बुंनांगौआथ' जानो हागौ बिथाङाबो गोबां रावफोर रोङो बाथ्राफोर रोङो बे मल आरो हाथायनि बारे। अन्नानै बिथाङा फोरमायहरबा आं गोजोननाय थागौमोन।
औ जेनेबा नोंथाङा मार्केट बा मलनि बा जेनेबा हाथायनि बिसय खोथा खोथा बुंदों आं आंनिफ्राय माने फोरमायजानो लुुगैदों नङासै होनबा नोंथाङा?
ओ नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा जोंना मल होनबा जों एस ट्रा बुजियो जों हाथाइ होनबा जों एक्सट्रा बुजियो जों मार्केट मार्केटखौ जों हाथाइ जोंथ' बर' रावाव जों हाथाइसो होनगोन मार्केट बाथ' बेलेग रावनिसो जायो। जों मा-मार्केट होनस्लाय स्लाय जोङो ओ हाथाय होननाया साबसिन जों हाथाइनिफ्राय जों मलाव नुयोना मलाव माने गोबां रोखोमनि जों माल बुस्थुखौ जों खमायनो हाया बेयाव मा बुस तु रेद बाय रेड बेयाव लिरनाय बा थाखाय जोंखौ मा खमायनो हाया जों माने खमायनो जों मलनि बुस्थुखौ लायोबा जों खमायनो बा जों रायजानायनि बुद्धि बा जों रायजायोसै जोङो। मेनेजारफोरजों औ मलाबो गो बां रोखोमनि बिदिनो जों बायदिसिना मोनो जों जोंनि बे एरिया बा जोंनि बे जायगायाव जेनेखि मलावहाय जों मैगं थाइगंखौ मोननो थाङा ना जों गोबां रोखोमनि बेलेग जोङो बायेरायावहाय जों बिदेश बा बायेरायाव मोननो थाङो बेयावननो बेदरनिफ्राय मोनो मैगंनिफ्राय मोनो सब बुस्थुनिफ्राय मा नांगौ फारसेनिफ्राय माने
फिरि फिरि मोनजोबो माने खथा खथा खथा बाय खथा मोनजोबो। औ जों माने मलनिया जाहैबाय माने जोंङो हाथाइनि बायदि जों फ्रेस माल बा जों फ्रेस बुस्थुखौ जों मोननो थाङा इदिनो सपतासे ओ सप्तानै बिदि जानायखौ जों मोननो थाङोबा जों माने फ्रिजिं फ्रिजिं बुस्थुखौ जों हाइ स्पाव जों बिदि मोननो थाङा आरोना। ओं माने औ फ्रिजिं बुस थु खौसो जों मोननो थाङो मलनिखौ जों हाथायावबा जोंङो दैलि हाथाय जायो जेनेबा हाथाइनिखौ जोंङो जानांगौना जों मलनिफ्राय जों हाथाया साबसिनसिन जों माने जों जेनेबा गस्ला लंपेन्ट बायनोबो जों हाथायाव थांनानै जों खमायनो हायो जों ओ जों माने गाननानै ना गाननानै जोंङो न'आव गानफैनानै हामाबाबो फिसाबाबो माने बिदिबाबो जों मा माने नेक्स्ट सप्ता मा हाथाइा मा दिनखालि जागोन सप्ता बा जेनेबा गाबोन समफोर बिदियावबो जों गस्ला लंपेन सोलायहैनो हायो जों हाथाइनिबा दाथ' जों मलनिबा जोंङो लाबोबाय जोंनि जों बुस्थुखौहाय जोंहफिनबायसो रिटार्न लाफिना ना। रिटार्न लाया बे खौनो जोंङो जेनेबा लानांगौ गोनां जायो मलनि बुस्थुबा जों हाथाइनिबा जोंङो लाया बायदिसिना होनोबा माने फैसाखौबो गुरायना हरफिनगोन माने बिदिनो आरो जों बासिनाबो लाफिननो हायो मलनिफ्राय माने आंनि नुनायाव मोजांसिन माने हाथाया मोजांसिन आरो जों मैगं थाइगं बा बेदरफोर खौ जोंङो ना बेदरखौ जों फ्रेस फ्रेस मोनजायो दिनैनि हमनायखौ दिनैनि बुथारनायखौ जों बिदि मोनजानो थाङो। आरो जों माने गेसाव गोफोनखौ मानो बांद्राय मोननानै थाङा आरो फ्रिजिं बुस्थुखौ जों हाथायाव निल आरोना निल माने मोनस्रायानो जोंङो औ औ बिदिनो माने हाथायाव मालाबा बेमार आजार सफैयोबा बेमार दिन सफैयोबा बेयावहाय मोननो थाङो जों नायनो रोंनांगोन जों बासिनो रोंनांगोन जों बेदर बुस्थु जाबाबो जों ना जों आरो जोंथ' मैगं अन्थाइखौ जों दानाबा मा जों न'आव लाबोनानै दोनफैबा मा सानसे सानैयावनो सानसे हरसेयावनो सेवनो माबा चान्स थायोबा सेवलाङो दाथ' मलनिया फ्रिजिं आव थाबाय थायो माने जों बे सानगोन मलनिखौ मैगं आ माथो बेसे मोजांबा बेसे थान्दा बेसे मोजां माने ओ फ्रेस फ्रेस माल होन्नानै जों मिथिनो थाङोबा माने फ्रिजाव दोननाय जेनेबा फ्रिजिं ना मैगंफोराबो जेखुनो जाया मोजाङै थायो आरो जोंङो जेनेबा फ्रिजनि मालखौहाय जों जायोबा जों टेस्ट गोथावखौनो जों जेबो रस मोनजायि जायो जों ना बेदर जायोबा जों हाथायफोरनिखौ जायोबा माने मोजांसिन आरो फ्रेस फ्रेस थार आरोना जों मलनिफ्राय मा होनो हाथायनिखौसो होसो नांगौ। जों हाथायावसिनबा जों माने साबसिनसिन औ आरो जों जेनेबा मलावबो इदिनो जेनेबा जों गस्ला लंफेेन बायनो थांबाबो जों फारि फारि बासिनोबा जों हायो हानाया नाथाय जोंङो दाम दरखौल' जों मुलिनिखौ जों माने खमायनोबा जोंङो माबा खालामनो हाया। जों मानो हाथाइनिखौ जों बांसिनसिन जेनेबा खमायनो हायोबा जों खमायनायखौ नुनो थाङो ना नोंथां
अम अम
औ दाथ' नोंथाङाथ' खोनाबाय दा माने गोबां बाथ्रा दं माने बिदिनो जों मलनि बा हाथाइनि बाथ्रा रायलायबा जों आंनि नुनायाव बांसिन हा थेस मोजांसिन आं मालाय ओ गस्ला' लंपेन्ट बायबाबो बांसिन माने आं मल बुस्थुनिखौ ओ बाहायाबा लायानो आङो बांसिन माने हाथाइनिखौसो आं मोजांसिन मोनो माने बासि बासि लाबोनो हायो हामाबाबो सोलायफिननो हायोबा ओ माल बुस्थुखौ मोनाबा फैसाखौ रिटान मोनफिननो ना जोंथ' मलाव जों इदि मोननोबा जों इदि मोननो थाङा आरो इदिनो गोबां रोखोमनि दं जेनोबा जों सानसेबा रायज्लायबाबो जोबनो थाङाबा जों दुइ हो घन्टा थिन घन्टाबाबो जों बेफोर खोथाया माने ग'बाय थायो आरो ना आरो जों जेनोबा दा नोंथांआ मुख'बाय जों मलनि मा बुस्थु जेनोबा हथायना मा बुस्थु नोंथांआनो बुंखादों जेनोबा जों फ्रेस मालखौ जों मलखौ मोनजानो थाङाबा जों हाथायनिखौ मोनजासिन थाङो जों हाथायनिखौ आंनि आंनि नुनायावथ' जों हाथाइनिखौ जानांगोन हाथायनिआ बांसिन साबसिन जों माने मलावथ' माने इदिनो साननै सानथाम जानायखौ जों मोननो थाङो जों जायो जों हाथायखौ जानांगोन आरो ना टाइमाबबो जोंना बुहुत माने जाबाय एसे खामानिफोरबो दं आरो नोंथां नोंथाना जेनोबा नोंथाबो खामानिफोर थागोन बा आंनाबो खामा